औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों ना?
औ ओ नोंथाङा आबाद मावनायाव जिहेथु खोथि या बाहायो बे खोथिया खौ महर होनायाव ओ बा बे खोथियाखौ माबोरै महर होयो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ औ हागोन नोंथां। ओ जिहेथु जोङो दायो बोथोरा दैज्लां बे दै ज्लां बोथोरानो गायनाय फुनायनि सम।
औ
ओ जों माइ गायनो थाखाय बे खोथियाखौ जों माबोरै थियारि खालामनानै लायो आरो माबोरै खोथियानि महरसिम होनाय जायो ओ बि-बिनि सोमोन्दै आङो नोंथां आंनि नुनायसेबांहा आं जेसेबां रोंदों बिनिफ्राय आङो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय। ओ सिगाङावनो जे ओ जोङो नुनो मोनदों ओ बर'फ्रा खोथिया फोनो थाखाय सि ओ माइज्लि माइज्लि दोनगोरो।
औ।
औ सिगां समावहाय बेखौ माने ख' बानायनानै बेफोरजोंसो दैयाव सोमनानै दोनो मोननो। थारमाने फाथोनि बस था बानायनानै।
औ।
ओ आथिखालाव नाथाय जों बिनि अनगायैबो बेलेग रो खोमै फोरबो नुनो मोनसै। खोथिया फोनायखौ। न'आवनो माने गिदिर गिदिर द्रामफोरावहाय। दै होनानै। बियावनो सोमना दोननायसो नुनो मोनसै जों आथिखालाव।
औ।
ओ गोदोनिया एसे आलादामोन।
औ।
दानिया जुगा एसे गोदान मडेल फैनायनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो हानाय बायदि गाव जेरै गावबा गाव जेरै हागौ एरै बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनसै।
औ औ नोंथां।
नै आङो सिगां समनिखौ नुबोनायखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै।
औ।
ओ जे थिनानै दोननाय माइद्लिखौ। उम। बबेबा खाथिफोरनि बिलो दै नाला फिसाफोरावहाय लांनानै। ओ बेखौ। सोमना दोनहैयोमोन सानथाम सानब्रैसोहालागै।
औ।
आरो बिनि उनाव जेब्ला। समा सानथाम साब्रै जालाङो अब्ला बिखौ बोखांना लाबोनानै। ओ गाजा एसे बेरहोनो था खाय आ खामसालिफ्राव नङाबा। इदिनो न' लांदांफोर। सौ बेफोर न'आवहाय। ओ हायावहाय आरामनो फेनलाना दोननायखौ नुनो मोनोमोन। आरो जेब्ला अखा हायो, अब्ला बे अखा हानायाव। वहाय
औ
खोथियाया बबेयाव बबे हायावहाय माने फोबा मोजां जागोन? बेबायदिखौ नायनानै
औ
ओ फोथाराव हालौनानै मोजां खालामनायखौ नुनो हाखौ हालौनानै फोमोननानै आ जेब्ला अखा रोजा हाबा बेयावहाय फोनाय जाया। अखाया जुदि गारसिगोन बायदिब्ला बेखौ नायनानै फोमोननानै आ एसे दैफोर जुदि बुरजा दङबा दैखौ फलंनानै एसे लाथा लाथायावहाय फोनाय जायो। मानोना जुदि दैया ज' ज' थायोबा माने खोथियाया गोजावनानै थुब्रायनो हागौ आ बेखौ जुदि खुत थिया या थुब्रायोबा फुनायावहाय फुग्राफोरनि थाखाय खस्थ' जायो। आरो जेसेबां मानि हानांगौखिनि एसेबांखिनिखौ हायाबो जानो हागौ फुग्राया बेबायदि फैयोबा।
औ नोंथां।
आ बेखौ नायनानै माने मोजाङै फोनाय जायो। जेब्ला आ सप्ता फोखांनानै सप्ता खननै खनथाम थानानै बेखौ नायनाय जायो। आरो जेब्ला बेयो इसेसे बेजौबोगोन अब्ला बिनि नायनाय महरखौ नायनानै खोथियायाव हासारफोर फोनाय नुनो मोनो। हासार होनाय जेरै ओ इउरियाफोर बेफोरखौ माने खोथिया एसे थाम जौनायनि होनाय नुनो मोनो।
औ
जुदि खोथियाया जौनानै रायो अब्ला गायनोबो मोजां जायो फुनायावबो मोजां जायो।
औ
बिनि थाखाय बेखौ नायनानै आरो बेबायदि हासार होनायनि उनावबो खोथियाया नायनानै जौगाखै बायदि मोनोब्ला, आरो बेयावहाय हासार होबावनाय जायो।
औ
आ, बिनि उनावहाय जेब्ला गायजाथाव महर मोनो खोथियाया अब्लाथाय बिखौ, आ फुनाय जायो। आरो बेखौ जोङो फूनो आखाासे आखानैै बेबायदि खानाय जायो। बे आखा मोनसेयाव सोरबा मोनबा होयो सोरबा सयथा होयो। आखाासे खालामनो थाखाय बेखौ माने गायनायावहाय आखाइनि मुथा महरै हेबनाय माने उल्था दा हेबनाय महरै आ मोनसेखौ ओरै गेद्दा मोनसेखौ ओरै गेद्दा होनानै जाबनाय जायो जाहाथे जेब्ला गायो अब्ला गायनायाव लिथेर फिथेर जाया। बियो थख' थख'नि महर मोनो बेबायदि नायनानै औ नोंगौ आ बेखौ खानो थाख खाय बर'फ्रा ओ थोरि थोरि आरो थोरिजों लोगोसे खासि हाग आरो गय दुनायखंनि बिजौ। आ। बेखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आ नों थांमोनथिंबो बेबायदिखौनो बाहायो नंगौना?
औ नोंथां बाहायो।
औ आ बेबायदिनो आखासे आखासे। गोबां माने जेसेबांखिनिखौ सानसेयाव हायो एसेबां खिनिखौ माने फुनाय जायो।
औ।
आ बेखो बेनो बेबायदियैनो खोथियानि महर मोनो आरो। आ।
ओ बर'फोरा खोथिया जेनेबा मा मा आबाद जेनेबा माइ आबादनि थाखाय मा मा खोथियाफोर फोयो?
ओ गोदोथ' ओ गोबां माइ नुनो मोनोमोन माइसालि माइसालि होननाय आरो आरो बेबायदिनो बेलेग बेलेग नाथाय दानि जुगावहाय बे माइफोरखौहाय जोंनि बोरै जायगायाव मावनायखौ बांसिन नुनो मोनला। जोंनियाव दायो माने गोदान गोदान पेकेटाव लाबोनाय हाथायाव जे पेकेटनि माइ मोनो।
औ औ मोनो नोंथां।
बेबायदिखौसो बायनाय नुनो मोनसै। जेरैहाय ओ सुबबानो आरो मोनसे रन्जना। आ दासिमबो खिन्थु माइ ब्राखौ माइब्रा जोसाखौ लेगायनाय नुनो मोनो जोंनियावबो। मानोना माइब्रा आरो जोसाया मागोआव फिथा सौराय जानो गोसो जाबा दाखुरा जानो गोसो जाबा बेखौ जोङो गोसोबायदि जानो हायो जायनि थाखाय जोङो बेखौ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै बे माइखौ गारनाय जायाखै आरो आ गुबुन गुबुन माइफोरखौ गारदों आरो गुबुन गुबुन गोदान माइ लाबोदों बेबायदि खालामदोंबाबो ओ जोंनियाव दासिमहालागैबो माइब्राया माइब्रा आरो जोसाया गायनायखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो माइखौ।
औ
ओ नोंथांमोनथिं आरो बेबायदि मा मा रोखोमनि माइ माने गायनायखौ नुनो मोनो?
ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ रन्जित, रन्जना, माइब्रा, जोसा, बेबायदिखौ गायनानैखौ नुनो मोनो आरो सोरबाहाय जलदबि आरो जलदबि बेनिफ्राय माइ गोसोम मोनसे खिस्लां गोलाव गोलाव दंङ। बेखौबो गायनायखौ नुनो मोनो।
बे खिस्लां गोलाव गोलाव माइखौ ओ माइ गोजा ना बावा होनो नामा नोंथां?
औ बेबायदिनो होनो नाङा माथाय ओ बेनिफ्राय आरो जोंनिथिंजाय बाला माइखौबो गायनाय नुनो मोनो।
अ बा बाला बाला माइखौ बाला माइखौ बाला हायाव औ गायो नामा नोंथां?
ओरैनोथ' जोंनिथिं बांसिनानो हाया बाला बोरि गोजा नालाय जोंनिथिं बेबाय बिदि माइखौनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो माइ आबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो। बिफाङा बे गोजौ गोजौ जायो। ओ बाला माइनि माइ आ आरो बांसिनै रन्जत रनजित खौ गायनायखौ नुनो मोनो। जिहेतु थाबबो मोनो। माइ आ।
औ औ
आरो जोंनियाव बे रन्जित माइआनो बांसिनै मोजां जायो।
औ बेखौ ओ सिगां हानो मोनो ना उनाव हानो मोनो नोंथां?
ओ बेखौथ' सिगां हानो मोनो ओ रन्जित माइआथ' बिराद थाब मोनो।
अ ओ दुर्गा फुजानि सिगांफ्रावनो हानो मोनो बिदिब्लाथ'।
औ औ
औ औ जोंनिथिंबो बे सुबा माइखौ थाबैनो दुर्गा फुजा समावनो हानो मोनो
औ
ओह
बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां गोजोन्थों
औ।